औ खुलुमबाय नोंथां खौबो ओ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ नोंथां आङो ओ नोंथांनिसिम एसे जोंनि बर' हारिनि ओ बैसागु फोरबोनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन
अ सावरायनो हागोन नोंथां ने
औ नोंथाङा बिदिब्ला जेबो खामानियाव मुखुब गैथ'व ना दायो
ओंहो आङो मुखुब नंथ'आ जेरावबो
औ दे बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै होनबा औ दा बैसागु फोरबो होनो होनना बुङोब्ला बियो बर'नि मोनसे गोदोनिफ्राय फालिबोनाय ओ मोनसे ओ रंज थाइ फोरबो जायखौहाय सैथ्र' दाननि लास्ट साननिफ्राय फालिनाय जायो जेरै सैथ्र दाननि लास्ट सानखालि मोसौ मोसौ थुखैनाय जायो बेखालि फुङावनो नो न'खरनि बिगोमाफ्रा सिखारनानै ओ मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै मोसौखौ जेरै ओ लाव फान्थाव थाइखा हालदै बेफोरखौ उम औवायाव थेंगल जेरनानै गोदोनायाव गानहोनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ हांगार आरो थाव बायदिखौ नाख्रेबनानै लगायनानै औवाजों ओ मोसौनाव थफा थफा फोननानै होनाय जायो बेनिफ्राय बे बे खालि जों मोसौनि गासै गोजाम दुरुंखौ बोखारनानै गोदान दुरुं जों खानाय जायो बेनिफ्राय मोसौखौ दैमायाव लांनानै थुखै थुखैहैनाय जायो बे थुखैनाय समाव बेयावहाय ओ एसे ओ दैखौ मान लाग्रोनाय जायो जेरै ओ बेयाव थालेर बिलाइ बनानै बेयाव धुप धुना आलारि बाथि आलारि बाथि होनानै बिबार बारनैसो होनानै दैखौ मान लाग्रोनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनिफ्राय मोसौखौ थुखै खांनानै जोङो ओ बे फोथा फोथारफोरावनो जोङो खानानै दोननाय जायो जाहाथे बिसोरो आदार जानो हायो। बेनिफ्राय उम बैसाग दाननि सेथि साननिफ्राय जोङो उम। बे बैसाग दाननि सेथि सानाव जोङो फोरबो खुंनाय जायो गामिनि ओ थानसालियाव बिनि सिगांनो बे फुङावनो सिखारनानै जों बयबो नख'रफ्रोमबो न'नि थान सालियावनो आलारि बाथ थि बायदिसिनाखौ ओ फिथाइ सामथाइ बिबार होनानै बाउग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय ओ बाउग्रोनाय जायो बिनि उनावो बयबो गामिनि थानसालियाव थांनानै बेयावो फोरबो खुंनाय जायो बेयावहाय इस ओ ओ बिबार फिथाइ बायदि सामथाइ बायदिफोरखौ बाउनानै आरज मेथ थाइ बायदि लानानै बेयाव फोर ओम सिबिनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला ओ सिबिखाङो बयबो ओ गामिनि गेदेर गाहायफोरा गासिबो सारियै थानानै बेनिफ्राय उन्दैफोरा गासिबो ओ बे गेदेर गेदेरफोरखौ खुलुमनानै मान लानाय जायो। बेनिफ्राय बिसोरो गेदेरफोरा बे उन्दैफोरखौ अननायजों बोर सास्रियो। बिनि उनाव नैथि साननिफ्राय बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय बयबो ओ बैसागु मोसानो थाखाय ओंखारनाय जायो। जेरै ओ आबै आबौ ओ बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गेदे ओ गथ'फोर गासैबो मोसानो ओंखारनाय जायो बे मोसानो ओंखारनायाव बयबो एखे रोखोमनि ओ गानग्रा जोमग्राखौ गाननाय जायो जेरै ओ हिन्जावफोरा दख'ना गोमो गानो। रेगे रेगां गोजा लायो गोजा गस्ला गानो। जान्जियाव आर'नाइ खायो आरो गोर बेनिफाय बेबायदि खसाब गाननानै ओंखारनाय जायो हिनजावफोरा आर रो हौवाफोरा गामसा गोथां गाननानै ओमफ्राय आर'नाइ गस्ला गाननानै आरो खर'आव खाव खानानै आरो गोदोनायाव आर' आर'नाइ लानानै मोसानो ओंखारनाय जायो। बेनिफ्राय बे मोसानो ओंखारनायाव बर'निनो दामजुफोर जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरज जा बेफोर गासै खौबो लानानै ओ ओंखारनाय जायो। दा बेफोरखौ गासैखौबो ओंखारना ला ओ बेफोर गासैखौबो लानानै मोसानो ओंखारनानै बेै गामिनि नख खोरफ्रोमनावबो मोसानाय जायो। जेरै ओ एदावलायनाय मेथाइ बायदि खननानै मोसानाय जायो। बयबो मो खामानि दामानि बायदिसिनाखौ दोनथ'नानै मेंनायफोरखौ बावगारनो थाख बाय मोज बे रंजाथाइ फोरबोखौ खुंनाय जायो। मोसानाय जायो। बयबो बिदिनो ओ बैसागु फोरखौ बे मोसानायखौ ओ सानब्रै एबा सानबानि थाखाय बेबादिनो फालिनाय जायो। बेनिफ्राय मोसौ थुख खै खालि गोखा गोखै बायदिसिनाबो जानाय जायो। जायखौ गोखा गोखैनि जानायनि नेमानो जाहैबाय बै सानखालि माने गान सै रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै गोखा गोखै बायदि बा गासैखौनो जायोब्ला। बेमार हामो होननानै फोथायनाय जायो। दा बिदिनो आरोबाव बै बैसागु फोरबोआव बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनस से नियम दंबावो। बेनो जाहैबाय मयर‌ ओ जौ संनानै लोंनाय। जेरावहाय बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जौ थायो। जेरै माइब्रा ब्रानि जौ थायो आरो माथानि जौ थायो। मोन्नै रोखोमनि जौ थायो‌। बेनिफ्राय खायफाया बे जौखौ ओं सावनानै सेरेब सावनानै सेरेब बानाय सेरेबबो दिहुनन्नाय जायो। दा बिदिनो बयबो जेब्ला बे मोसानायाव अनसुंथाइ हरनाय जेरै माइरं रां बेफोरखौ लास थुबओ जोबथारनायाव बयबो जमायै ओ मोनसे उम लावखार ओंखाम जानाय जायो। दा आंनि बुंनाया एसेनोसै बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै। दा नोंथाङा मायाबा फोरो फोरमायनो दं नामा?
अ आंबो नोंथांसिम होनबा मोनसे फोरमायनो सानबाय ओ बर'फोरनिनो मोनसे दोरोङारि गोदो गोद दायनिफ्रायनो सोलिबोनाय। ओ आङो एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दैनो आङो एसे फोरमायथिनो सानबाय नोंथांसिम।
औ दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
एम्फौ फिसिनाया जाहैबाय ओ गोदो ओ गोदायनिफ्रायनो बर' बर'फोरनि गेजेराव सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि ओ हाबा। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा माने इन्दि एम्फौ फिनाया जोबोरैनो मेहेरगोनां आरो सोमोनांथाव। बे ओ एम्फौ फिसिनाय आदब एबा हुदाया बर'फोरनि नि गेजेराव ओ बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। आरो दासि जोङो बेखौ ओ बे खामानिखौ एबा एम्फौ फिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बर जोंनि बर' आइजो फोरखौ हायो ओ बर' आइजोफोरा। इन्दि एम्फौखौ गाव गावनो न'आवनो फियो। गोदोबो न'आवनो फियोमोन आरो दाबो गाव गावनो न'आवनो फियो। ओ बेयावहाय एम्फौखौ फिसिनायाव जोंनो ओ बिलाइफोर नांगौ जायो। जेरैहाय इन्दि इन्दि बिलाय इन्दि बिलाइखौनो जोङो बांसिन होयो आरोना नाथायबा आथिखालाव माने इन्दि ओ बिलाइखौ मोनबांनो थाङियाव खायफा खायफा गाम्बारि बिलाइफोरखौबो होयो आरोना।
ओ गाम्बारि बिलाइ ओमफाय थासोमलि बिलाइफोरखौबो होनाय नुयो आङो सम सम सोरखौबा सोरखौबा ओमफ्राय एम्फौ फिसिनायाव बेबायदिनो ओ आदारखौ माने मोजाङै होनांगौ जायो आरो एम्फौनो बिलाइफोरखौ मोजाङै जगायनानै होनांगौ जायो। बिसनो आदारखौ मोजां रोखोमनि मोनजा होनांगौ जायो इनिफ्राय मा होनो? बेसोरखौ माने ओ ओरैजाय दान्दा खानानै बिलाइखौ बेयावहाय माने दोननानै लारि लारि दोननानै बिसोरखौ फिसिनाय जायो आरो एम्फौखौ बाहोनानै उनावहाययो एम्फौखौ ओ एम्फौआ देरलाङोब्ला ओ बियो माखा जाहैयो सिख्रि
ओ माने बिदै बिदैबो दैहैयो आरोना एम्फौआ
औ।
दैनानै ओ मा होनो फिसा फिसा जानाय जायो। फिसा जायो आरो उनावहाय मा होनो! बेखौहायो मोनहोयो आरो एम्फौखौ बिदिनो मोनहोयो आरो मोननाय एम्फौखौ खौ ओ मा होनदों जालियावहायो फिथोब थोब होनो थोबहैयो आरो फिथोब थोबहोनायसिम बेबायदिनो आदब दङ। बेफोर आदबफोरखौहायो बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिन्थिखागौ। बिस्सो बेखौहाय मावनायाव आखा फाखाखा। ओ बिसोरो बेखौ मावनानैनो जिउ खांबोगासि नो दं खायफा खायफाया माने एम्फौखौहायो मो बिसोरो मोनहोनानै फिथोब थोबहोयो आरो ओमफ्राय बे फिथोब थोबनायनिफ्राय जों मा खालामनो हायो? खुन्दुं दिहुननो हायो आरो
औ।
दिहुननो हायो ओमफ्रायो दा ओ दानि जुगावबो बेखौ मावगासिनो दङो बर' आइजोफोरा बेखौ बेबायदि खामानिखौ मावनानैनो गाव गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दङ। जेरै एम्फौखौहायबो बिसोरो फिथोबखौल' नङा एम्फौखौ बिसोरो गोबां ओ दिहुननानै बिसोरो फानो फाननानै बिसोरो रां आरजियो रां खामायनो हायो ‌। जाय रांजों बिसोरो ओ गाव गावनि न'खराव गोनांथि जानाय गुदि मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो बायो। आरो लोगोसे ओ गाव गावनि फिसा फिसौनि ओ सोलोंथाइ सोलोंथायाइयावहाय गोनांथि जानाय रां रांफोरखौबो बिसोरो बेयावहाय बाहायो। बे एम्फौ फिनायनिफ्रायनो खायफा खायफाया माने एम्फौ फिसिनायखौनो खायफा खाय या ओ जिउ राहा हिसाबै लानानै दङ।
औ।
ओमफ्राय आरो आं नोंथांनिसिम दायो मोनसे ओ फोरमायथिबावनो सानबावबाय। बेनो जाहैबाय खुन्दुं लुनाय आरो ना बर' आइजोफोरनि खुन्दुं लुनाय ओ खुन्दुं लुनायावबो बर' आइजोफोरा सिगांनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखाथार।
ओ बर' आइजोफोरा मा खालामोमोन मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय खुन आ रो ओ फिथोबनिफ्राय थावख्रिनि हेफाजाब लानानै खुन्दुं लुयो। लुयोमोन गोदो गोदाय दाबो लुयो ओ खिन्थु दायो जोङो खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरो। गोदो गोदायहायसो बे खौ बर' आइजोफोरा गोबां बिदियावनो मुखुबमोन आरो गोदो गोदायनि समाव बर' आ आइजोफोरा नाथायबा दानि जुगाव बेफोरखौ ओ गोबां खम जोङो नुनो मोनसै। ओ दासिमबो बर' आइजोफोरा इन्दि एम्फौ फिसिनानै बिनि फिथोबनिफ्राय खुन दुं लुयो आरो खुन्दुंखौ मानिफ्राय लुयो होनो ब्ला इन्दि एम्फौ फिसिनानै बिनि फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुन्दुं लुनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदि फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं लुनाय खान्थिया जोबोद मख'जाथाव आरोना। जोङो नुनो थाङो बेखौ बे खु खुन्दुं लुनायाव ओ गोबां आदब दङ गिबियावनो मा खालामो फिथोब खौ ओ द इ ओ औ सरि फिथोबखौ सानबा गाहाम दैयाव सोमहाब ना दोनग्रोनांगौ आरो एम्फौ ओ एम्फौनि फिथोबखौहायो बि